हेलौ औ
खोनादों
औ
औ दा आद दाना खबफोरा बोरै?
उम खबरा थिगानो औ
आदसा ओ अब्ला जोङो दायो मानि सायाव रायलायनो सानदों आदा?
जोङो उम ओ जौ बानायनायनि एव रायलायनिसै ना
अ बेखौ एसे उनाव लांबा जागोना
दायो जोङो दावबायनायनि सायाव रायलायबा मोजां जागोन खोमा आदा
औ जागोन
औ अब्ला नोंथाङा बबे बबे जागायाव दावबायफेरखो
आं एथ गोजानथ दावबायाखै आं जास खाथि खानला बे भैरखन्द ओ फुलबारि जेरै दावजें करामुल बिथिं दावबायफेरबाय आरोना
आतसा अब्लाना आङो आंनि सायाव एसे बिजिरनो सानदों खोमा नोंथां? दावबायनायाव थ आं बिदिनो दिल्ली थांबाय गवा थांबाय आरो खोनसे बिदिनो अस्ट्रेलिया थांना फैबाय आरोना
औ
औ ओमफाय बेयाव दावबायनाय समाव एसेबां आं गोजाननि आं खाथिनिखौल बुंनोसै ओ उरणासलनिखौनो उरणसलावबो आं थांबाय। ओमफाय बिदिनो थांनाय समफोराव जेन आङो एसेबां गोजानखो बुंला लावखार ओंखाम जानाय नो बुंनो सानदों जेखौ जोङो बालिफार जानाय बेखौबो मिथियो
आव मिथि
औ जेनेबा लावखार ओंखामखौ जेब्ला ज जायो अब्लानियाथ जोङो गासैबो ननि जोंना गासैबो ननि परियालफोरा थानाय जाजोबो अ बियाव बेयाव जों बरनि गोबां रोखोमनि बिदिनो ओंखाम ओंख्रिफोरखौ जों संना जायो नङा होमबा नोंथां
औ जेरै बरनि मैगं होनबा अनला मैथा बेफोरो
औ नोंथां आरो बिदिनो नाफाम बाथ बनायनायफोरखौबो जोङो बानायो
औ
नोंथाङा नाफाम थाम बाथोनफोरखौ जानो मोजां मोनो नामा
औ मोनो
नाफाम बाथोन होनना मिथियोब्ला बिदिनो जोङो अनेक रोखोमै बनायना हायोना नोंथां?
औ नोंथाङा माने एसे बिजिरना होनो हागोन नामा? मोन नाफामखौ जेरै मोरै बनायो?
औ -औ हागोन। जोंङो नाफामखो बाथेनफोरखौ जेब्ला जों बनायनोबा जोंनो नांगौ जानाय मुवाफोरानो जाबाय जोङो गिबियावनो जोङो बानलुखो नांगोन। बानलु नांगोन। आरो पियास नांगोन, धुनिया नांगोन, संख्रि नांगोन, आरो बिदिनो नोंथाङानि नो गोसो नोंथाङा बोरै मा सिस्टेमनि बनायनो सानो। आलु आन्थाबा आलु लबा हागोन आरो बेजों लोगोसे खांख्राइफोरखौबो एड खामदेरनो हागोन खांख्राइ ना आरो बिदिनो ओ बेफोरखौबो जों एड खालामनो हायो नाथुरफोरखौ सोना होनो हायो। ओमफ्राय बेफोर नाफामफोरजों लोगोसेबो जोङो बिदिनो जोंनि बर'नि माखासे जोङो मैगंफोरखौबो जोङो -जोङो बे लावखार ओंखाम जानायाव जोङो लांनो हायो। जेरै जोङो बिदिनो बर'नि मैगं होनोबा अनलाफोरखौ जोङो संनाय जायो। अनला सङो। आरो नारजि आरो बिदिनो गुबुन-गुबुन जोङो बेदरफोरखौबो लांनानै संनाय जायो अमा बेदर आरो आं नोंथाङा बे फोरमायनो हागोन। जेन नोंथाङा लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनो ना मोना?
औ मानो।
आरो नोंथाङा लावखार ओ ओंखामखौ बेसेबांसो जानो हाखो बेसेबांसो बिदिनो जाफेरखो? बिदिनो नखरनि लोगोफोरजों आरो बिदिनो
नखर फेमिलि दोंना?
औ फेमिलि एबा लोगोफोरजों जेबो नङा बुंजागोन।
फेमिलि दोंबाथ' आंहा इसां गैया ओ हानद्रेदाव टुइन्टि पारसेन्टफोरल
औ
औ ओमफ्राय लोगोफोरदोंबा हानद्रेदाव ओइटिखौनो होनजागोन आरो ना।
औ -औ
नोंथाङालाय? फेमिलि दोंखो बेसेबां पारसेन्टसो जाखो आरोना?
औ आं फेमिलिफोरदों बिदिनो जाबाय थानाय जायो सो, साफ्राम, सानफ्रोमबो माने प्रयथेक बोसोराव आं जानाय जायो मोनसे ओंखाम जानायखौ जेथिया बोथोरा जायो आरो बिथिंथ' जानुवारि फेब्रुवारि बे समफ्राव जोङो न' खाथियावबो जानाय जायो। आरो बिदिनो गुबुन जायगाफोरावबो जोङो मटर गारिजों थांनानै जोङो लाउखार ओंखामखौ जों जाहैनाय जायो। उ आरो नोंथाङा बे समाव बुंनो हागोन खोमा जेन दा ओ दानि जुगाव जेन जोङो गोबां बहुत खम होनो जोङो नांगोल नांगोलखौ सिनाय मोनोथ नोंथाङा?
औ सिनायो।
औ नांगोल जरंखा बेफोरखौ जोङो दानि जुगाव जोङो गोबांखौनो बिदि बाहायनायखौ जोङो नुनो मोना ओ बेफोरखौनो होनो नोंथाङा एसे एक्सप्लेन खालामनो हागोन नामा मानि थाखाय बिदि जाखो आरो बेफोरो गोजान जानाया मोजां जादोंना गाज्रि जादों?
ओ, बुंनो थाङोबा बेफोरो सिगांनि नालाय सिगां ओ, जेरै ट्रेक्टर बा फिसा गिदिर बेफोरबायदि गैयामोन ना सिगां ओ आरो जेनेबा जुगार आगोलनि जुगाव ओम, दायोथ' माने एकदम माइया जोंनि जेनेरेसना माबाबाय नालाय
औ
बुंनो थाङोबा ओं नांगोलफोर बाहायनायाबो थिगानो मानो होनबोला जोंहा ट्रेक्टरफोरखो बाहायोबा जायो आरो आ मा थावनिबो माबा थायो। बिदि न'आव नांगोल बनायनानै जुदि माबायोबा बेबो थिगानो नाथाय बिराद आ खस्थ जायो ओम ट्रेक्टरखौबो बाहायनायाबो थिगानो
उम
नोंथांनि मतेबा अबे मोनसेया थिग जागोन?
आंनि मथे हैबा दानि जुगावबाबो बे नांगोल एबा जलंखाजों एवनायानो साबसिन मानो होनोब्ला बेफोरनि गेजेरजों जोंनि बारि जोंनि जे बिदि आबाद मावनाय जेबायदि हा दुब्लि हा बियो जेबो बिदि खहा जानो जाया आरो बिदिनो मोजांङै मोसौजों हाल एवनाया मोजाङैनो हाया गुरै थायो
बे टेक्टरदोंबा माङाइ माबाबो जायो
औ ओ मानो होनोब्ला ओ दानि जुगाव ट्रेक्टरजों एवबाय थानायनि दारैनो जोंफोरनि बिदिनो दुब्लि हाफोरा गोबां बिदि नस्थ जाबाय आरो बेफोर खौ उननि समाव जेन जोंनि जे बिदि आबाद बेफोर आबादफोरा बेनिखायनो जोंहा मोजां जालाङाखै
औ
औ आरो ओम बेखौ सोंनो सानदों जेन गोदोनि समफोराव आबाद मावनाय समाव जेन नांगोल एवनायफोराव जेन जोंनि नखरनि जे बिदिनो आइजो बिमाफोर बिसोरो जेन ओंखामखौ जेन लाङोमोन बेफोर खौ ओंखामफोरखौ जेन मा मा बिदि ओंख्रिजों संना लाङोमोन नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन
औ जेनेबा मा मा ओंख्रि संनानै लांङोमोन?
औ सिगांथ ओ जेबोला औ आङो ए सान्थौ मिथिया सिगांनिखौ नाथाय आंङो जाहा ओ आफा बिथांङाबो सिगां मोनथिया थानानै हालेवौमोन नालाय
औ
बिथाङा बुंदों जि सिगांनि जुगाव ओ आइजो बिथांमोना ओ जेरै थोरसिखौ खाथुमना लाङोमोन नालाय सिगां
औ
औ माबा ओ बिदिनो सामब्राम संख्रि इफोरबायदि लांनाय जायोमोन आरोना इसां ओंख्रिनि माबा बो गैयामोन नालाय बे टाइमाव
औ
मानो होनबोला सि सिगांनि जुगाव ओ दस तगा फैसाया फैसायानो बुहुदमोन नालाय ओ
थिग थिगानो जादों जेनेबा थांनाय जेबायदि समफोराव बिदिनो नाफाम बाथोनफोरजों आरो बिदिनो खामगोर गोन जोंनो बिदिनो जायोमोन आरो बिदिनो जानानै जे एसे एनै बोलो मोनो बेफोरजों आलिफोरखौ दानो मोनो आरो आं मोनसे बाथ्रा खोनानो मोनदों दानि जुगाव जे बिदि बिदिनो आलि दाननायफोराबो सब मेचिनजों जाजोबबाय औ बेफोरो जेन औ जाबाय आरो आलि खोनायाबो जेन बिदिनो मिचिनफोरजोंनो जाजोबोसै नाथाय बेनि फारसेबो जोंहा गोबां खहा दङ जेनेबा गोदोनि जुगफोरावबा जोंनिया खदालजोंनो बिदिनो आलिफोर दाननानै खोनाय जायोमोन आरो बेफोरनि गेजेरजोंबो जोंनि बर'फोरा बिदिनो एसे एनै बिदि खामानि मावनानै रांफोरखौ आरजिनो हायोमोन नाथाय दानिया बिदिनो मेचिन फोरजों बिदिनो दाननाय खोनायफोरनि दारै जोंनि आलिफोराबो गोरा जाया आरो दैफोराबो बिदिनो गयो गलांबाय थायो।
आरो ओ नोंथां जोंना समा जाबाय बे समाव दान कलखौ दाननोसै दां। औ दे बिदिब्ला।